औ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां अ जों दा एसे सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ एसे न'खरनि बागैनो सावारायलांनोसै नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथांनाव एसे सोंथि खालामनो हागोन ना
हागोन नोंथां
औ ओ जोंनि नखरा ओ जौगानो गोनांब्ला जोङो मा मा खालामनांगौ जायो एसे खिन्थानो हागोन ना?
औ नोंथां ओ जोंनि न'खरा जौगानो थाखाय बा ओ दावगालांनो था खाय ओ जों बुंनो थाङोब्ला जोङो न'खराव दावगानो बा एसे न'आव सहाय मोननो थाखाय जोङो खस्थ' मावनांगौ आरो ना नोंथां एजेन जों ओ न न'खर न'खरखौ नायोब्ला ओ रां एसेबाबो आरजिनांगौ नङा होमबा नों थां जेराव साख्रि मावनां साख्रि मावनाय बा हाजिरा मावनाय बा बेपार फालांगि मावनाय बिदिनो गुबुन नायजों जोंनि न'खरा जौगानो हायो आरोना नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
ओ बेफार फालांगिरि मावोबा जोङो एसे एनै ओ नुनाय मोननायजोंनो जोङो ओ दोनथुमोब्ला जोङो मोजाङैनो जोङो ओ सामलायलांनो हायोब्ला बेफोर खामानि फोरजोंनो जोंनि न'खरा जौगानो हायो आरो ना नों
औ औ नंगौ
बिदिनो गुबुन-गुबुन औ नोंथां
ओ जोंङो न'खर जौगानोब्ला जोंङो ओ ओरैनोथ' जोंनि न'खराव सासे बिगोमा नांगौ जायो आरो नंगौना
औ नोंथां थारैनो नंगौ
औ ओ बुंनो थाङोब्ला जोंनि आगोलाव आबै आबौमोना ओ जेरै बेबायदि जिउ खुंमोदोंमोन माने बिसोरो दा जोंङो जेरैबायदि थाग्रा न'आ थायो थिंनि न' बा जोंनि ओ जोंनि ओ जुगाथ' सोलायबाय बा जोंङो दाथ' पाक्का न' लुयो नङा होमब्ला।
नंगौ नोंथां
औ नंगौ दाथ' पाका न' लुयो आरो दा जोंनिया ओ थिंनि न'बो दङ नाथाय आगोलाव जोंनि आबै आबौआ बिदि नङामोन आरो बिसोरो मोनसे थोरि न‌-न'आव ओ रायजो जाबोदोंमोन आ रो नोंगौना थारैनो औ नंगौ ओ नोंथाङा बुंनो हागोन ना जे आगोलनि आबै आबौमोना ओ माबोरै थोरिनि न'आव रायजो जाबोदोंमोन बा माबायदियै ओ थाखा-फैसा, रां- रुफा आरजिदोंमोन एसे फोरमायनो हा गोन ना।
औ नोंथां ओ बुंनो थाङोब्ला आथिखालनि आरो दानि ओ जुगा सोलायबाय गोबां सोलायबाय।
औ नंगौ
आथिखालनि आरो गोदोनि होनना बुङोब्ला गोदो जेराव जोंङो ओ न'खरा जेरै जोंना न' बांफोरा ओ थुरिनि बा हानिमोन।
औ औ
जोंनि ओ आबै आबौमोनना थाबोनो मोनदों ना इमफाय दानि जुगाव बिदि थोरैनो न'खौ बारा नुनो मोनलिया।
औ
बुंनो थाङोब्ला गोदो आबै आबौमोनहा गोबां दुखु खस्थ'जोंनो सहायबोदों बा ओ न'खरखौ न'खर संसारखौ एसे अम बिसोरो दुखु खस्थ'जोंनो सामलायबोदों।
औ औ
हाजिरा खामला मावनानै बिदिनो मैगं थाइगं आबाद मावनानै गोबां दुखु खस न'खरखौ सामलायबोदोंमोन आरो ना। गोदोनि दिनाव दानि जुगाव दानि जुगाव बिदि बारा ओरै ओ गोदोनि बाय दि खस्थ मोना ओ दा बुंनो थांङोबा थोरिनि न'आबो गोमानो हमबाय मानोना आथिखाल-आथिखालाव ओ बिदि बिदि जाबोदों जेराव ओ बिदि थोरिनि न' नुनो मोनला। जेराव जोंङो पाक्का आरो औवानि न बिदिखौनो बांसिन नुनो आरो ना नोंथां
औ -औ
आरो थांना गोदो आबै आबौमोना ओ न'खराव जेराव ओ खाजाखौ संनो थाखाय बनजों बा ओ बिब्दिनो ओ हा ओ हाग्रा गुबुन -गुबुन ओ जिंसि जेंलाफोरजों ओं ओंखाम सङोमोन आरोना। बिदिनो गावनि खाजाखौ संनानै जायोमोन। जेराव आथिखालनि जुगाव गेस ओंखारबाय जाय गेस होनना बुङो। जों संनानै जायो।
औ औ नंगौ
बनजोंबो संना जायो आरोना नोंथां ओ एसे ओ खमायलांनो हमबाय आरो गोदोनि बायदि नंलिया बिदिनो ओ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना? ओ आथिखालाव माबायदि
मा होनदों नोंथां?
आथिखालनि ओ जुगा माबायदि जाखो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना न'खरनि बागै
ओ दानि जुगावथ' ओ आगोलनि बायदि ओ बा मैगं थाइगंखौ बारा गायनाय नुनो मोनला आरो ओ आगोलाव आबै आबै आबौमोना बांसिनानो बिसोरो ओ मुलि होयि बा हासार होयि मैगं ओ बिसोरो गायनानै ओ गावसोरनो जायोमोन आरो बिसोरो ओ गावसोरो बिस ओ बायदिसिना मैगं जेरै- आलु बा भिन्दि बा लेस्रा बा ओ जोगोनार बा जिंखा मैगं बायदि बायदि बेफोरखौ बिसोरो गायोमोन आरो बिसोरो गायनानै बिसोरो जेबो मुलि बा हासार जेबो ओ बिस गोनां मुलि जेबो होआमोन बिसोरो हाथायाव बिस सोरो बेखौनो फानहैयोमोन आरो बेफोरखौनो फाननानै बिसोरो ओ थाइसे थायनै बा गरसे गरनै रांखौ खामायोमोन आरो आरो मोनथिनो मोननाय बायदिब्लाथ' बिसोरो आगोलाव इन्दि बिलाइनिफ्राय एम्फौ फिथोब बानायनानै बिसोर सोरो ओ बेफोरजोंनो ओ जिउ खुंबोदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो। नाथाय ओ दानि जुगाव थ' बेफोरदि इन्दि बिलाइनिफ्राय एम्फौ फिथोब बानायनायखौ जोबोर खमैनो नुनो मोनो आरो। जोङो औ औ थारैनो। जोङो आरो इन्दि बिलाइनिफ्राय एम्फौ फिथोब जे बानायो जों इन्दि बिलाइनिफ्राय जोङो खुन्दुंबो बानायनो हायो आरो बे खुन्दुंनिफ्रायबो जोङो जेरै जों दा लाबाय थानाय फास्रा बा जों गाननाय दख'ना बिदि बायदि बायदि बानायनो हायो आरो औ नंगौ ना थाय दा जोङो बिदि ओ आबै आबौमोननि आगोलनिफ्राय गायबोनाय मैगं हासार होयि मैगं दा बेफोरखौ जों मोननो थांलिया आरो दा जोंनि हालामाव जे ओ मैग गायो बा बायदिसिना ओ मैगं बायदिसिना मैगं गायो बेफोरो आबै आबौमोननि बायदि जेबो मुलि होयि बा बिस गोनां हासार होयि बेफोरदि नङामोन आरो दा गासैबो जों बा जानाय मैगङा गासैबो बिफोरो गासैबो हासार बा मुलि होनाय बायदिनो आरो बेफोरखौ जानानै दा जोंनि देहाया गोबां ओ खस्थ'यै ओ जानांदों आरो बायदिसिना मुलै बिस गोनां मैगं जानानै जोङो दानि जुगाव गोबां मानसि मानसिफोरानो प्रेसार बा बायदिसिना बेराम बायदिसिना ओ जागासिनो दं आरो बेफोरखौ जोङो ओ जोंनि मेगनजोंनो नुनो मोनदों आरो जों मिथिनो मोनदों नंगौना?
थारैनो नंगौ नोंथां।
ओ नोंथाङा एसे फोरमायलाय ओ माबायदियै जोंनि हालामाव दा माबायदि ओ सोलिगासिनो दङ।
औ नोंथां ओ बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव दा जोंनि हालामाव ओ गोदोनि बायदि थ नं लिआ ओ गासैबो गोदान गोदान गोदान जानो हमदों। जेराव गोदो आबाद मावनायफोराव जेराव जोङो मैगं थाइगं आबाद मावनायफ्राव जेबो मुलिनि हेफाजाब नाङामोन आरोना नोंथां आथिखालाव जोंनो गोबां हेफाजाब नांगौ गुबुननि जेराव ओ हासार जेराव जोङो आबाद होन आबाद होनना बुं आरो मैगं थाइगं होनना बुं गुबुन गुबुन जोङो ओ मोजांसिन खालामनो मोजांसिन नाव लाबोनो थाखाय जोङो हासार बा मुलि बाहायनाय जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
बेफोर बेफोर मैगं मैगंखौनो ओ गायनानै बा बेफोरखौनो बाहायनानै गोबां रां खामायगासिनो दं। जेराव आबादारि फोर आरो ओ फालांगिरिफोरा बिदिनो गोबां राव फनानै ओ आरजिबाय दङ। न'खर सालायबाय दं नाथाय ओ ओ उम बेखौ जि मिथिया जेराव ओ बेफोर ओ हासार बा मुलि ओ होनायफोरखौ जों जानानै जोंनि देहायाव जि बेरामा साग्लोबबाय दं। बेखौ बे सान साननो रोङाखै आरो ना नों
औ औ औ
आथिखालनि दिनाव बेफोर गासैनिबो हेफाजाब नांगौ गोनां जायो आरोना आबादारि बा ओ बिदिनो मैगं थाइगं गायनाय समावहाय
औ औ
बिदिनो गोदोनि बायदि खस्थ'बो मावा आरोना दा आथिखालाव जेराव जोङो। गोदो हाजिराफोर मावनानै जायोमोन दानि जुगावथ' गोबां-गोबां सुबुंफोरानो साख्रि-साख्रि मावनायजोंनो जायो।
औ नंगौ।
बिदिनो ओ मोजां-मोजां आबाद आबादाव बिसोरो रां खामायनानै रां आरजिनानै नखरखौ सामलायो आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ ओ औ औ औ दाथ' जोङो ओ आबै आबौमोनखौ बिदिनो नुबोबाय नाथाय आबै आबौमोना सिगाङो बांसिनानो मिथिनो मोननाय बदिब्लाओ हाग्रानि मैगं बुथुमनानै जायोमोन आरो बेखौ मिथिगौनाा नोंथाङा।
नोंगौ नोंगौ नोंथां नोंगौ
ओ आब आबै आबौमोना जायोमोन लायनो बिसोरो हाग्रानि मैगं जेरै हेलांसि मैगं बान्दिया मैगं बा दिंखिया बा दुब्लियाव मोननाय मानिमुनि आरो ओ बुथुवा खुथ्रा बिदिनो बायदि बायदि मैगंखौ बिसोर। बिसोर बुथुमनानै बा खानानै जायोमोन आरो। ओ मिथिनो मोनो बेफोरखौ जोङो। खोनादों ना नोंथां।
नों खोनादों।
औ औ औ
थां
दाथ' जोङो ओ बिदि बिफोरदि मैगं नागिरनायखौ नुनो मोनलिया आरो जोङो बेफोरखौ दानिया एसेबां मोनजानो थांलिया आरो।
औ थारैनो नांगौ नोंथां।
नंगौ
जोंहा नोंथां
औ जोंनिया समाबो जाबाय औ औ दिनैनि राय्लायनायखौ बेयावनो दोन्थनोसै नामा।
दे नोंथां औ
दं
नोंथाङा दान ना हरनो हागोन ना।
औ नोंथां दानना हरलाय खनसे।